खुलुमबाय नों ओं नोंथां खुलुमबाय
खुलुमबाय नोंथां खुलुमबाय
ओं नोंथाङा मा खालामगासिनो रायलायिया नोंथांजों गोबाव सम जाबायमोन दिनै आं बिदिनो फंनैसो आयदानि सायाव आं नोंथाङा आं नोंथांजों सावरायनो सानदोंमोन
औ जागोन नोंथां जागोन दे माखासे खोथा सावरायलायसै गोबावबो जाबाय दायो अब्ला आङो गिबियावनो नोंथाङाबो जेराव सानैजों फंनैसो खोथा सावराय होननानै आंखौ फन खालामहरनाय जादों दे होमबा आं नोंथांनाव गिबियावनो मा फंनैसो खोथा सोंना लाग्रोनि
जागोन दे नोंथां मोनगोन मोनगोन
नोंथां दायो हमबा आं गिबियाव सोंथि खालामनोसै नोंथांनाव
दे
नोंथां जोंनि ओ आसामाव गोबां माखासे ओ फिफां-लाइफां फोर जोंहा ओ गोबां ओ बेसेन गोसा बेसेन गोसा सम्पदनि बिफां लाइफां बिफां मोननाय जायो दा बे बिफांखौ ओ जोङो मा मा बिफां गायनांगोन आरो बिनि सायाव जोङो माबायदि जोथोन लानांगोन बेनि सायाव नोंथां फंनैसो फोरमायनो हागोनना
औ नोंथां जोङो दंफां लाइफां होननानै बुङोबाथ' दंफां लाइफाङा जोंनि मिथिंगानि सबतसे बांसिन मोनसे गिदिर सम्पद जायजों जाय बि जाय बिफां लाइफांजों जोङो गिबियावनो जों नायोब्ला जोङो हां लानानै जों अक्सिजेनफोर होयो। जोंनि बिफां लाइफाङा आरो जों बेजोंनो हां लानानै जोंल' नङा जोंनि जिब जुनार जों गासैबो बेजों खांनानै दं नोंथाङा जे बुंदों दंफां लाइफांनि बागै सावरायनो होननानै। आं बेखौनो बुंग्रोयोदि जोंनि आसामनि ओ जे रायजिक दंफां जों जायखौ स्टेट ट्रि होननानै बुङो बियो हलं आरो जोंनि आसामाव बे मा होनो हलंखौहाय जोङो जोंनि जोंनि सोरखारा स्टेट्रि होननानै गनाय थि होदों आरो बे जों बेजों लोगोसे जोंनि आसामाव बेबायदियैनो गोबां रोखोमनि दंफांफोर जेरैहाय जोङो मा होनो सिसु बा बिदिनो गाम्बारि बा जों खोदोम बा नों बिदिनो औवा गय जों बेफोरखौ मोननाय जायो आरो बेजों लोगोसे जोङो फिथाइ सामथायाइ जानो थाखाय जोंनि गेजेरावहाय जोङो माखासे दंफांफोरखौ। जोङो मोनो जेरैहाय जोङो थाइजौ, खान्थाल बा लिसु बा बा बिदिनो थालिर ओ बा कमला जों बेफोरखौ मोननाय जायो जोङो। जोंनि जों जोंनि आसामावहाय बेफोर दंफां लाइफांफोरखौहाय जोङो बांसिनै जोङो मोननाय जायो आरो।
औ औ नोंथां।
ओ खोनादों नोंथां
औ खोनादों खोनादों खोनादों
ज
हेल' औ औ औ औ खोनादोंथ खोनादों।
आरो नोंथाङा मा सोंथि खालामनो नागिरदोंमोन आरो नोंथाङा माबाफोर सोंथि खालामनो दंबावोमोन नामा?
हेल' नों खोनाफैदों ना?
खोनादों खोनादों
अ अब्लालाय आं दा नोंथांनाव माखासे जोङो बिफां लाइफांफोरनि सोमोन्दै सावरायबाय दायो बे बिफांखौ बिफां लाइफांखौ जोङ माबोरै गायनानै जोङो जोोन लागोननि सायाव नोंथाङांनस बुंनो हागोन ना?
नोंगौ नोंथां नोंथाङा मोनसे बिराद मोजां सोंथिखौनो सोंबाय जोङो बिफां लाइफां होननानै बुङोबा बे बिफां लाइफाङा जाय बिफां लाइफाङा जोंनो ओ अक्सिजेन होदों बा जोंनो फिथाइ सामथाइ होदों बेखौ जोथोन लानाया जोंनि मानसि माहारिनि जोंनि मोनसे। ओं बियो जोंनि प्रधान मोनसे खामानि बियो। जोङो बुङोब्ला जोङो बिफां लाइफांखौ जोङो माबोरै गायो होननानै बुङोब्ला जोङो गिबियावनो मा होनो बिफां-लाइफां गायनो थाखाय जोङो हाखौ बासिग्रोनांगोन जों गिबियावनो बे हाया मा होनो जोंनि सानदुंजोंहाय न नुजानाय मोनसे जायगा जानांगोन आरो बे हाखौ जों बासिखांनायनि उनाव जोङो। बेवहाय द जोंनि बिफां लाइफांखौ गायनो थाखाय जोङो हाखर जों बानायनांगोन आरो जों हाखर बानायनायनि उनावहाय जोङो थामथियाव जोङो मा होनो बिफां फुलिखौहाय जोङो ना जोङो जों बिफां फुलिखौ नागिरनानै जों जगार खालामनांगोन। आरो जों बिफांखौ जगार खालामनायनि उनाव जोङो बे हायावहाय जोङो माबायदि हासार होगोन। जोङो जोंनि गेजेराव जे बांसिनै मोननाय जायो बेनो जाबाय जोङो मोसौ गोबोरनि हासार। बे हासारानो जोंनि बिफां लाइफांखौ ओं बेखौ गेदेर खालामनायाव बांसिन जोंनो मदद होयो आरो ब्रैथियाव जाबाय जोंहा जे ओं दंफां फुलिनि जे ओं बेखौ जगार खालामनानै बिनिखौ जों गायनाय आरो बिनि उनावहाय जोंहा बे बिफांखौ गायखांनायनि उनाव जोङो बेखौ माब्रै जोङो बिदिनो बोरमा बा बिदिनो मोसौ बा बिदिनो माखासे ओ जिब जुनारफोरनिफ्राय जोङो माबोरै रैखाथि होनो बिनि थाखाय जोङो बिनि थाखाय जोङो बेयावहाय बेरा एबा जों फेनसिं होनांगौ आरो। जोङो बुंनो थाङोब्ला जोङो बिफांखौहाय गायनो थाखाय जोंहा माखासे समफोर दङ। जोङो बेखौ नायोबा जोङो जे जोंनि समाव अखा हानाय बा जोंहा मनसुन होनना बुङो जोंनि गोलोम जोंनि गोलोम बोथोर जेरावहाय जों अखा हायो बे समावहाय जों बिफांखौ गायब्लाथाय जोङो बांसिन बियो थाबैनो दै मोननानै ओ थांगोन होननानै जों मिथियो आरो बिफांखौ गायनानै ओरैनोल' दोनब्लाथाय बियो जाया जोङो बिफांखौ गायनायनि उनावहाय जों बेखौ गोबां रोखोमनि जों जोथोन लानाया जोंनि दायथ' बियो जों जेरैहाय बिफांखौ जोङो ओं दै लुबाय थानांगोन बियो देरजासिम आरो बिनि जे मा होनो बेरा बा बिनि फेनसिं फोरखौहाय जों नायफामबाय थानांगोन आरो। जोङो बिदिनो सानसेयावहाय जों खेबनै बा खेबथाम बे बिफां गुदियावहाय जोङो दै लुनानैहाय बे बिफांखौ जोङो मोजाङै जों रैखा होनाया जोंनि दायथ' आरो बिदिब्लासो जोंनि गेजेरावहाय बे बिफाङा मोजाङै थांगोन आरो। होमबा अब्ला नोंथां आरो माबाफोर सोंथि दंबावो नामा?
औ हेलौ
ओ माबाफोर सोंथि दंबावो नामा नोंथां?
औ सोंथिया आं आरो मोननैसो खोथा नोंथांनिफ्राय मिथिना लाबावनो लुबैदों आरो। दायो आं मिथियामोन जे ओरैजाय जोंनि हलग दंफां साल दं मोनसे बेफोरबो गोबां बेसेन गोसा दायो जोंनि जोंनि न'खरफोराव जोङो माखासे फिथाइ सामथाइ ओ मोननायनि आरो माखासे ओ बिबार फोरनि जोङो माखासे बिफां लाइफां गायनांगौबा जोङो माबायदि बिफां लाइफांखौ गायनांगोन। आरो बेखौ जोङो माबाययै जोङो जोथोन लानांगोन नोंथां।
नोंथाङा जे बुंदोंमोन माखासे दाम गोसाा दंफांफोरनि खोथा नोंथाङा बुंदोंमोन जेरैहाय जोङो सिगुन बा बिदिनो आगर बे बिफांफ्रा जोंनि आसामावहाय जोङो गोबां जायगाफ्राव जों जानायखौ नुयो आरो बेजों लोगोसे आरो जोंहा मोनसे बिफां दंबावो बेनो जाबाय गय जोङो बे बिफांफ्रा जोंनि फालांगियारि जों बिथिङावबो बे बे बिफांफोरखौ जोङो गोबां रोखोम रोखोमनि जों बाहायनाय जायो मानो होनबा जोङो सिगुन आरो आगर आरो गय आरो माखासे बिदिनो दंबावो बे बिफांफोरनि बेसेना गोबां आरो जोङो बेफोरखौहाय जोङो जोंनि हाफोराव जेरावहाय जुदि जोंना हा बुरजा थायोब्ला जों बेफोरावहाय गायनानै जोङो गोबां ओं धोन आरजिनो हायो आरो जोंनि न'खरफोरखौहाय जों मोजाङै जों बे बिफांफोरखौ गायनानै जों सामलायलांनो हागोनखौ आं नुनो मोनो मानो होनबा जोङो दा जोंनि मोन जे हाथायाव बा जोंनि मार्केटआव जोङो सिगुन दंफां बा आगर बे दंफांफोरखौहाय जों गोबां बे बेहाय नागिरनाय जायो आरो दाम बुरजा होन होनानैबाबो जों बायनायखौ नुनो मोनो आरो बेजों लोगोसे क जोंनियावहाय जों मोनबाय थानाय मोनसे बिफां गय बे गयखौहाय जोङो जोंनि बर' न'खरफोरनियावहाय जों गासिनावबो गय खौहाय जों मोनखायोआनो आरो जों दा नुगासिनो जे बे गयखौबो ओ जोंनि बर' न'खरफ्रावहाय जोङो गोबां हायावहाय गायनानै जों गोबां मुलाम्फा खामायनायखौ जोङो नुगासिनो। जोङो नायोब्ला जोङो दानि जे मार्केटनि जों दामखौ नायोब्ला जोङो बिगासे ओं गय बिफाङावहाय जोङो गैथ्राबाबो दाइनजिनिफ्राय दाइनजि रोजानिफ्राय जों से लाखखौ मोननो हानायखौ जोङो नुनो मोनो अब्ला
औ
ओं जुदि मोनसे न'खराव जोंहा दस बिगासो जुदि गय बागान थायोब्ला अब्ला जोङो दाइननिफ्राय जोङो जि लाखखौ जोङो बोसोराव खामायनो हायो आरो बेजोंनो जोंनि न'खरफोरा राङारि बिथिङावहाय जों गोरा जानानै आरो जोङो गावबा गाव न'खरफोरखौहाय बे गय फाननानै मोननाय जोंनो रांफोरजोंहाय जोङो न'खरफोरखौहाय सुंथानो हानायखौ जोङो नुनो मोनो जोंनि बर' न'खरफ्राव
थारैनो ओ नोंथां नोंथाङा जाबायदि माखासे बेसेन गोसा रावफोरखौ बे बिफां गायनायनि सोमोन्दै गुवारै फोरमायलांबाय गोसोखौ जोबोद मोजां मोनदों आरो आसा खालामदों आंबो जोंनि न'खराव फारफ्रोमबो सोरगिदिं जेसेबांखिनि जोंनि खालि हाफोर दंङो बेयाव आंङो माखासे बेसेन गोसा बिफांफोरखौ गायनायनि लाहार फाहारखौ आंबो खालामसिगोन नोंथां
नोंथांखौ खोनाना ओं नोंथांनिफ्राय जे दंफां गायनायनि लाहार फाहार खालामनाय बे बिथिंङाव आंबो खोनानानै मोजां मोनबाय आरो आंबो नोंथांखौहाय बिबां हायो दंफां गायनायावहाय आंबो मदद होगोन
थारै नोंथां दे होमबा अब्ला दोनलायसै दे दे दे औ दे